हेलौ
ओ खोनाबायद
औ खोनादों।
औ
जोङो दा ओ दंफां लाइफां गायनायनि सायाव
औ
औ
औ
औ आंनिखौ मोजां खोनादों दाना नोंथां?
औ खोनादों दे, बुंदो
उम ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ बिफां लाइफां गायनायनि सायाव सावरायनाया ओ नोंथाङा सोंबाय जेला औवानि बागै जोंहा औवाखौ औवायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनां माने गोबां खामानियाव बाहायजायो औवाया जोंनि हमनानै ला माबा मोनसे आबाद मावबाय जोंनि गोनि मानसिफोराथ' ओ आथिखालनि माने मा माबा मोनसे औवाल होनाय बेफोरबायदि बारि थायामोन गोदो बेफोर माने औवाजोंनो जाजोबोमोन आरो मोसौ बोरमा हाबनो हायैनि आबादफोरखौ औवाजों मोजां दुमथेनानै बे आबादखौ रैखा होनो हायोमोन आरो रैखाथि खालामनो हायोमोन मोसौ, बोरमानिफ्राय बेनि आरो औवाखौ बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन, ओ बिथिंफ्राव बाहायजाबाय, बावो जेरै कम्पानिफ्राव लांनानै बेखौ बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनाय लेखाफोर बानायनाय बिदिनो, गुबुन गुबुन मुवाफोर बानाय जायो आरो औवाया औवानि आइजें आइलाफोर जोंनि मानसिफ्रा बानायनानै बे औवानि आइजें आइलाफोरानो जेरै सान्द्रि, संग्राय,
औ
बाहायनाय आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा औवाया जोंनि थाखाय माने माखासे बिथिंफ्राव जोबोद गोनांथार जायो गोदोनि समावथ' जोंहा औवाखौ आ सासे मानसिनि थाखाय माने जोनोम जानायनिफ्राय, थैनायसिम औवाया जोंनि मानसिनि जिउआव गोनांथार होननानै गोदोनि मानसिफ्रा खोन्थायो आरो
औ औ खोनागासिनो नोंथां,
औ दा गोदोनि समाव सासे ग'थ जोनोम जायोब्ला ओ बिनि गिबिसिन खामानियानो औवानि होननानै गोदोनि मानसिफ्रा खोन्थायोमोन बै ग'थनि मा होनो बेखौ नारि हास नायाव माने औवानि, आइजेंखौ बाहायोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा बेनिफ्राय औवाया ओ बे सासे ग'थनि माने थैनाय समसिमहालागै बै सासे मानसिनो बे औवाखौ नां बै मानसिया जेब्ला थैयो रुंसारि जायो अब्ला बै मानसिखौ बानगारनो थाखाय बानगारनो थाखायबो माने बै बानग्राखौ औवानि बानायोमोन औवाया माने गोनांथार बेबायदि सासे मानसिनि थाखाय गोनांथार होननानै जों गोदोनि मानसि, फोरनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जों खोनाबोदों आरो, आरो बेनि अनगायै जोंहा आबादफोर मावनाय, फोरावथ' जों औवाखौनो गोदोनि समाव फ्राय बाहायोमोन आरो माखासे ओ जेरै हाथियारफोर सिखाफोरनि बिखुंफोर बानायनायफ्राव औवा फोरफोरखौनो बाहायोमोन आरो ओ मोसौ, मोसा, खौनि ओ मै होनायफोर मैफोर बानायनायफ्रावबो जोंङो औवाफोरखौनो बाहायनानै आबाद मावनायाव माने मोसौ लावथि बेफोरबायदि नांगौ जानाय आइजेंफोरखौ औवानिफ्राय बानायनानै गावनि ओ नांगौ जानाय खामानियाव बाहायोमोन आरो बेनिफ्राय आथिखालाव आ औवानि आबाद होनोब्लाथ' ओ गोदोनि समाव औवाखौ एसेबां बेबायदि आबाद खालामामोन माने, न'खराव बिदिनो सुबाब्रै सुबाबा बेबायदि गायनानै दोनो बेनो थायोमोन आरो बेनो थोजासे जायोमोन, आथिखालाव ओ खायसे जायगा फोराव ओइ औवाफोरखौबो माने आबाद खालामनाय जों नुदों आरो माने एसे टाइपनि आथिखालाव आ गुबुन टाइपनि माने गुबुन रोखोमनि आबाद खालामनायफोरखौबो जों नुसै औवानि आंनिखौ खोनादों दा नोंथां औ औ। ओ आथिखालाव बेफोरबायदि सोलायनाय फैबाय आरो औवाया माने ओ औवानि आबाद खालामनायाबो गुबुन रोखोमै सोलायबोबाय। दा बेफोर फोर मा औवानि बे थिंङै नायोब्ला जों बेफोर खोथाफोरखौनो मोनबोयो आरो गोदोनिफ्राय दासिमहालागै। ओ बेफोरबायदि सोलायनाय फैबाय औवाया जोंनि थाखाय ओ दासिमहालागैबो औवाखौ जों माने नागारनो हाया आरो बेयो जोंनि सानफ्रोमबो सोलिबाय थानाय समाव दासिमबो औवाया जोंनो हेफाजाब होयो गोबां गोनांथार होननानै सानो आरो जोंनि गामियारि ओनसोलावथ ओ ओ बयनिबो नखराव औवाया थायोआनो होनजायो आरो जोंनि ओ अ मा एसे हादान जायगा फोरावथ औवाफ्रा जोंना थाखाजोबोनो दासिमबो जोंनि जायगायावथ दासिमबो जों ओ औवानि बेरा दुमनानै लायो नखर नफोरखौ ओरै जिं जिं बेनिफ्राय आबाद फोथारफ्रावबो जों औवाफोरजोंनो बे ओ दुमनानै आबाद मा थिलिखौ रैखाथि खालामो आरो। दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो
औ
दा नोंथाङा जोंनि गेजेराव ओ गोबां मानसिफ्रानो रबार दंफां दंफां गायोना? रबार दा बेखौ नों नोंथाङा ओ बियो माबायदि आरो मा मा खामानियाव होयो बियो बेखौ मानो गायनाय जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो।
जागोन नोंथां। ओ रबार दं फां होनोबाथ जोङो दा बयनियावबो नुसै। बांसिन मानसियानो बेखौ खौहाय ओ बागान बानायसै आजिखालि। ओरैनो रबार दंफां जोङो होननानै बुङोब्ला ओ फुलिखौ जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनांगौ। बायनानै लाबो खांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ हादानफोराव बा बारिफोरावहाय बेखौ जोङो गायनाय जायो बेखौ गायनो थाखाय दा बिनि गोथौआ दुइ फुट आरो गुवाराबो दुइ फुट जानांगौ ओनिफ्राय बिनि डिसटेन्सा ओ बांसिन मानसियानो फन्द्र बाय फन्द्र होयो। ओमफ्राय बिनि ओ माबाया जाहैबाय सरखारि जायखौ ओ सरखारि लेभेलैहाय लायोबा बियो सिक्सटिन जिद' बेयो बे हिसाबै गायनांगौ लोगोसे बेखौ ओ गायनोब्ला जोङो मोजाङै हाफोरखौ जथोनो जथन'ओयखौ खालामनानै हाग्राफोरनिफ्राय जोङो बासायनांगोन आरो मोसौ बोरमा बैफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय ओ नोंथां होननाय बायदि दि जेरेखोम औवा जोङो बेजों सोरगिदिं ओ बेराखौ जोङो मोजाङै होनानै लानांगोन बेनि उनाव बेखौ जोङो मोजाङै हाग्राफोर मान लानो हायैनि थाखाय ओ सम सम बेखौ फोसाबनानै होबाय था थानांगोन आरो अरनि बोथोरावहाय जोङो बेखौ जोङो मोजांङै ओ खदालफोरजों सननानै लानांगोन ओनिफ्राय नैबेखौ जोङो ओ सात बोसोरनि उनाव प्रडाक्टखौहाय जोंङो मोननो हायो आरो। बे ओ बेनि प्रडाक्टआ जाहैबाय जोङो फांसे दंफाङावहाय ओ खमैबो जोङो बेखौ हाफ लिटार आधा किल जोङो बेखौहाय फांसे दंफांनिफ्राय मोननाय जायो दा जोङो बेखौहाय ओ बख'खांनानै बा प्रडाक्टखौ जोङो दिहुनोबा जोङो बेखौ फार्स्टआवहाय हानानै लाग्रोनांगोन बिदिनो मोनानि समाव बांसिन मानसियानो थिनथा सारिथा बेफोरबायदि समावहाय ओ बेखौहाय दिहुनो। आरो फुंनि जेब्ला सान ओंखारो अब्ला बियो ओ बिनि आथा ओंखारनाया खम जायोआरो दा बेखौ ओ जोङो हानानै जोङो बेखौ लाबोनांगौ लाबोनायनि उनावहाय जोङो बाजाराव मोननाय मोनसे ए-एसिड दङ बेजों गलायनानै बेखौहाय ओ सेरसे बा सेरसेनि एसे बारा बे आथाखौ जों सुनानै बेजों गलायनानै ओ प्लेटावहाय दोननांगौ आरो ओ बेनि मोनसे प्लेट थाखायो त्रि जायखौ जोङो ओ बाजारफोराव मोनो बेयावहाय बेखौ गलायनानै दोननानै बिदिनो थाम घन्टासो उनावहाय ओ बेखौ जोङो मेसिनावहाय ओ जोङो समान खालामनांगौ। समान खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ सानथामहालागै जोङो बेखौ सानदुुंङावहाय लामनानै दोननांगौ लामनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो आरोबाव बेखौ ओ अराव जोङो जाय ओ उखुन्दै बा अरनि बिदुं दुंनाय मोनसे न' जोङो बानायनानै लानांगोन बेवहाय जोङो अर सुनानै बेखौ गोजौआव लामनानै दोननांगोन आरो बेखौ बिदिनो सप्ता खनसेसो जोङो ओ बेबायदिनो दोननानै जोङो बेखौ फाननाय जायो बेखौ आथि खालाव जोङो ओ न'निफ्राय जुदि फानोब्ला जों बेखौ नैजौ बाजि रां जोङो फाननो हायो केजियाव आरो डाइरेक्ट जुदि जोङो थांनानै होयोब्ला जोङो बेखौ थामजौहालागै जोङो मोननो हायो आरो। ओरैनो बैफोरखौ ओ गोबां खामानियाव आथिखालाव बाहायनाय नुयो माने आथिखालावथ' नों बांसिनानो रबाटनि जोबसै जेरखम जों गारि सालायो बेफोरनि टायार आरो न'फ्राव बाहायनाय रबाट बैफोर गा सिबो नुनाय मुवा बेसादफोरानो बांसिनानो रबटनिफ्राय बेखौ बानायनाय जायो आरो ओरैनो आथिखालावहाय बेखौ ओ बांसिन मानसिफोरानो खेथि खालामसै बा आबाद मावसै इयो रांखान्थि बिथिङावहाय गोबां मुलाम्फा गोनां होननानै आङो सानो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोरावहाय बे रबाटनि ओ आथा खौहाय ओ माबानाय जायो आरो बाहायनाय जायो आरो आङो एसेखिनिखौनो आंनि बुंनायखौ आङो रबाटनि सोमोन्दै जे बुंदोंमोन बेखौ आङो एसेखिनियावनो ओ दोनथ'बाय।
टपिकआ
ओ नोंथांजों औवानि बागै आङो एसे सावरायनानै मोनथिनो मोनबाय आरो आंनिफ्रायबो आं नोंथांनो रबाटनि सोमोन्दै आङो जेसेबांखिनि ओ बिनि सायाव मोनथिगौ आङो बेखौ फोरमायबाय। दा नोंथांजों आङो रायज्लायनो मोननानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनदों ओ जोङो होनबा जोंनि रायज्लायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ समाबो जाबाय सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। उनाव लोगो मोनलायगोन औ